दं नोंथां
हेलौ
नोंथांङा खोनादोंना?
हेलौ खोनादों ना?
औ दा नोंनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांङा सम होनो होगोन? नोंथांनि माथोखौ खोनायाखै
नोंथांनि माथोआ एखदम फिसा फिसा खोनाथारदों मोजांङैनो खोनायाखै आं।
अ नोंथांखौबो फिसा खोनादों। दा नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंथांङा सम होनो हागोन? दा आयदायानो जाबाय जों जोंनि देहा एबा सावस्रिखौ माबोरै मोजांङै लाखिनो हायो।
देलाय बुंलाय जेनेबा जों उम दे बुंग्रोलाय
दा जोंङो जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनोब्ला एबा जोथोनै लाखिनोब्ला जोंनि जानायफोराबो मोजां जानांगोन आरो जोंङो सम बायदियै जे बियाम एबा एक
एक्सारसाइस बिदिखौ खालामबाय थानांगोन उम लोगोसे
जोंनि देहानि गोबां जि प्रटिन एबा भिटामिनफोर नांगौ जायो बेफोरखौ जोंङो सुफुंनांगोन होमब्लासो जोंनि देहाया मोजांङै थागोन। दा बिदिनो जोंङो जे जानायफोराव जे फास्टफुड एबा थावआव संनाय बेसादफोर बेफोरखौ जाबाथाय जोंनि
बेफोरखो जायो आरो
जोंङो जेसेबां हायो जे फिथाइ सामथाइ
बेफोरखौ जानो नांगौ औ नोंथां
आरो जों देहाखौबो जेनेबा गोग्गो लाखिनोबाथ' जों साखोन सिखोनबो थानांगौ ना? नोंथांङा
हेलौ नोंथां
जेनेबा जोंङो देहाखौ साव देहा सावस्रिखौ जोंङो गोग्गोयै लाखिनोबाथ' जोंङो ङो साखोन सिखोनैबो थानांगोन आरो मालाबा समाव जानाय लोंनायनि थाखायबो जायो नालाय बे जानाय लोंनाय खौबो जोंङो जेनेबा मााबायदि खालामबा माबायदि जायोबा जोंनि देहाया माबायदि फुस्था जागोन फुस्था जानो हागोन नोंथांङा बेनि सोमोन्दै बुंनो हा
खोनायाखै नोंथांङा? हेलौ
औ।
जेनेबा जोंनि देहाया आरोना माखासे खमि दालाय आइरन बायदिसिना खमि जाबा जों जोंनि देहायाव मा मा बेराम जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फाहामनायनि जेनेबा ओरैनो न'आवनो मोननाय। बेफोर बायदि बुस्थुनि सोमोन्दै हागोन नामा देेलाय बुंलाय होमबा नोंथां।
जों जे जोंनि खाथियाव मोननाय बा जोंनि बेफोर नुनो मोननाय जे जों जाग्रा बेफोरबो गासैबो मुलि महरै खामानि मावो एबा देहानि गोनांथि बेफोरखौ सुफुङो दा जोङो बे गोबां मानसिफोरा
जारि दाउ बेफोरखौबो जायो माना मुनि बेफोरजोंबो जोंनि देहाया एसेबाबो मोजां जायो आरो आरो लोगोसे जोङो हाथाय बाजारफोराव बै ना मोननाय बै मुलि फोरखौबो जों लोमजाब्ला जायो बेफोरखौबो जोङो दा जे हाग्रा बंग्रा एबा जोंनि न' खाथियाव मोननाय बैफोर जे हाग्रा बंग्राफोरनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो। औ आरो दा जोंहा जे जोंनि देहानो प्रटिन नांगौ जायो जे बे प्रटिनखौ जोङो ना बेदर एबा गाइखेर दाउदै बेफोरनिफ्राय मोननो हायो आरो जोंनो खमैबो जे ब्रैजि ग्राम बेफोरबायदि फोनांगौ जायो। जों दा बेफोर प्रटिनखौ जायोबासो जोंनि देहाया लोरबां जाया राफोदै थायो आरो लोगोसे भिटामिनफोर गोनां जेरै आमलायाव सि भिटामिन मोनो बिदिनो गोखै बेफोरावबो सि भिटामिन मोनो बेफोरखौ जोङो जानांगौ। आरो लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो एसे दानि जुगाव जों नु न' सिङावल' हाबसोना थाबाय थायो आरो बिसोरो जे दि भिटामिन भिटामिननि गोनांथि जायो दा जों बै भिटामिनखौ मिथिंगानिफ्रायनो मोनाखै नेचारेलि सान्दुंनिफ्रायनो मोनो दा बैफोरखौ जोङो एसे एनै लानांगौ। अब्लासो जोंना देहाया मोजां जागोन। औ।
बे जोंनि देहायावहाय जोंनि बर'आवथ' जोङो आमाय मोननाय बा जनदिस मो जानाय होनोना बेखौ फाहामनो थाखाय जोङो जाय मा मा मुलिजों फाहामनायनि राहा लामा लानो हायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ दा जोंहा सन्दिस जायोब्ला जोङो जे गामि खाथि एबा बे गामियावनो थायो जे फामग्रा थायो जे सुनैनि दैयाव जोंखौ बिदि सारियो आरो लोगोसे जोंनो बोरि आं बुंनाय जे जोंनिनो जे न' खाथि साखाथियाव थानाय हाग्राफोरनिफ्राय बानायनाय बोरि मुलि बैखौ हरो बेजों जोंहा बे सदिस जानाया हामो आरो।
औ ओमफ्राय जुदि जोंनि देहायाव आइरन एबा। जायखौ जों थैनि खमि जायो।
औ
जेनेबा फाहामनायनि माबाफोर राहा लामा मोनथियोबा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? जेनेबा थै खमि जाबा जों माबे बसुथुखौ जानानै जेनेबा गावारिया जायखौ जोङो। सिनि बारि हाग्रा बंग्राफ्रावनो मोनो बिनि सोमोन्दै मुलिफोरनि। जेनेबा थै खमिनि मुलिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन।
देलाय बुंलाय फोरमायलाय नोंथाङा।
बिदिनो फाइभ पइन्ट फाइभ लिटार थै थायो आरो। दा जोंहा थै खमि
जों जेनेबा थि खमि जायोबा दालाय आइरन गोनां बुस्थु जाया।
बै जामबुफोर थालिर मैखुनफोर खिफि बेन्दों होनोना। बेफोरबायदि हाग्रा दाबा जाबा दालाय मोजां जाया बेनि सोमोन्दै बुंनायमोन आरो आं।
मोजां खोनायाथै नोंथां नेट नाङासिग उनाव।
लोगोसे ना बेदरफोरबो जानो होयो लोगोसे।